आ हेल' नोंथां खोना औ नोंथां औ।
औ आ नोंथाङा फ्रि दंना?
फ्रि दङ नोंथां औ।
औ। बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल हरनाय जादोंमोन नों थां सावरायजागोनना? औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय हारिमु। जोङो हारिमु बुङोब्लाथ' गोबां हाबनानै थायो। आ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो आइजोफोरा माबोरै दानाय लुनायाव ओ माबोरै जौगानायमोन आरो दानि समाव दानाय लुनाया माबोरै जालांखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? औ।
जोंनि बर' हारिया मोनसे हारिमु गोनां मोनसे हारि। जाय हारिया दिनैसिमाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि हारिनि हारिमुफोरखौ दिनै फोथांनानै लाखिबोदों। जेरैहाय गाननाय जोमनाय बिथिङावनो बुं, मोसानाय मुसुरनाय बिथिङावनो बुं, मावनाय दांनाय बिथिङावनो बा जानाय लोंनाय बि थिङावनो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनैहाय बर' हारिया गावनि आंगो मोनसे हारिमुफोर दङ। जेरै दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखामोन। जेरै गावनि गाननाय दख'नाफोरखौहाय गावनि आखाइजोंनो न'आवनो दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन। थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि न'खरफ्रोमबो न'खरावनो जोङो इसानसालिखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन। बेबायदिनो ज' ज' जोंहा जि सोंलायनानै ओ जि थोरलायनानै जि दालायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनावहाय। नाथाय आथिखाल समाव जोङो हिसानजों साल गान्दैजों थातजों जि दानाय खौ जों एसे खम नुनो मोनसै नोंथां
औ
मानो होनोब्ला आथिखाल समावहाय जोङो जि दानानै फाननायनि गोबांथार जों बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। जों जुदि आखाइजों दायोब्ला जोंहा गांसे दख'नाखौ साननै सानथाम लायोमोन गोदोनि दिनावहाय नाथाय आथिखालाव जोंहा आ मेसिनजों दायोब्ला जों सानसेयावनो गांबा दसखानखौ जों दाखांनो हायो। दा बयबो सुबुंफ्रानो गाव गावनि थांना थानायनि माखासे राहानि थाखाय जि फाननानै जोङो गावनि राहायारि दानानै लानायखौ जों नुनो मोनसै बेबायदिनो फालांगि खालामनो थाखाय जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां दाखांनाय ओ मेसिनजों दानाय हुदाखौ आथिखालाव जों नुनो मोनबाय नाथाय गोदोनि दिनावहाय जोङो
आखाइजों दानानैनो गोबांथार माखासे जोंनि बर' आइजोफ्राबो फालांगि खालामबोदोंमोन। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि आखाइजों दानाय जिखौनो जोङो साब सिन होननानै बुंनांगोन आरो गोबांथार जोंनि आइजो दख'ना गानगिरिफ्राबो गोबाङानो बुङो जोंनि आखाइजों दानायजों मेसिनजों दानाया हाया होननानैहाय थिग बेबायदिनो जोङो आथिखाल समावबो जुदि जोङो आखाइजों दानाय जिफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनो हायोब्ला जोंनि हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनाय जागोन। बेखायनो जोंनि माखासे लाइमोनफोराबो सोलोंनानै लानो जोबोरैनो गोनांथि नोंथां। बेबायदिनो जोंहा जि दानायाव गोनां जानाय माखासे मुवा बेसाद फोर होननानै बुङोब्ला जोंहा नांगौ
गिबियावनो जोंहा गान्दै नांगौ ताद नांगौ माखु नांगौ बिदिनो फुथुलफोर नांगौ गरखा नांगौ दाङा नाथा सोरखि गोबां थार गुबुन गुबुन बिथिंनि माखासे आइजें-आयलाफोरखौ जोंहा जि दानायाव गोनां जायो
औ
बेनि अनगायै जोंहा गोदोनि दिनावहाय जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनानै बे इन्दि एम्फौनि बै जेखिनि फिथोब थोबनाय बेनिफ्राय जोंहा थावख्रिजों जों खुन्दुं खालामनानै जि दानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। जायखौ जोङो इन्दि सि होननानै बुंनाय जायो बेखौ आथिखाल समाव जोङो बर'नि जि होननानै जोंहा जि आइ टेकबो मोननो हानाय जाबाय। बे जोंनि मोनसे गोग्गाथाव बा थ्रा आरो बेबायदिनो जोङो इन्दि जिखौहाय आथिखाल समावबो जों दानाय नुनो मोनो दा जायफोर इन्दि सिखौ गानो बिथांमोनहा बुङो जे इन्दि सियाव मोनसे गुन दं जाय गुना जाबाय गोजां बोथोराव इन्दि जिखौ गानोबा इन्दि जिया गुदुं खा लामो आरो गोलोम बोथोराव गानोब्ला एसे थान्दा खालामो दा नोंथाङाबो गानफेरदोंबा एसे मिथिनो हागौ एन डि सिनि गुनखौहाय बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफ्रा दानाय-लुनायाव जोबोरैनो आखा फाखामोन। दा जोंहा गाननाय-जोमनायनि बिथिङाव होननानै बुङोब्ला आइजोफोरनि थाखाय आलादा आरो हौवाफोरनि थाखाय आलादा जोंहा माखासे दोरोङारि गान जोमफोर दंखायो। जेरै आइजोफोरनि गानग्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा दख'ना। बे दख'नाखौ जोंहा मोननै बाहागोआव मोननाय जायो जेरै लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना औ अग्रं दख'ना खौ जोंहा गोदोनि सुबुंफ्रा बांसिन गानोमोन नाथाय आथिखाल समावबो जों गाननायखौ नुनो मोनो। ओ अग्रं दख'नाया एसे गुसुं जायो फाथं थं। बेखौ मावनाय दांनाय बा न'आव ओरैनो थानाय बेफोराव आथिखाल समाव जों गान्नायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि धोरोमारि ओ फोरबोफोर बा बहाबा फेस्टिभेलफोर जानाय फुजा मेला बेफोराव जोङो हाबा हुखाफोराव जोङो लांगा दख'नाखौ जों गान्नायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो ओ हौवाफोरनि गामसाखौबो जों बांसिन गो थांखौ जोंहा गाननायखौ नुनो मोनो आरो जोंहा दंबावो नेरसोन फालि जोंनि आर'नाइ। दा जोंनि बर' आइजोफ्रा बैफोर गाव गावनि गाननाय दख'ना फास्राफोरावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि माखासे आगरफोरखौ जों एरनाय खौ नुनो मोनो जेरैहाय हाजो आगर दिंखिया आगर दावराय मोख्रेब मुफुर आफा आगर गिदिर आगर गुबै बैफोर माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरफोरखौ ओ जिफोराव आगर एरखांनायाव बर' आइ जोफ्रा जोबोरैनो आखा फाखामोन बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि हारिमु बिथिंनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै जों फोरमायनो हायो। दा नोंथाङाबो जोंनि बर'नि हारिमु आयदानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा जेरै जोंनि मोसा सानाय मुसुरनाय दामनाय देनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माखासे हारिमु आयदाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनाथ' हारिमु बुंब्लाथ' गोबां ओ हाबनानै थाखायो आयदाफोर बिब्दिनो जोङो ओ मोसानायफोराव बुङोब्लाबोथ' जोङो जेरै बैसागु फोरबोफोराव जोङो गोदो जेरै रंजायोमोन बिब दि रंजानायखौबो जोङो आथिखाल समाव एसेबां नुनो थांला आरो। मानो बुङोब्ला बयबो बांसिन दानि समाव ओ बांसिन गावबागाव खामानियाव मुखुब थायोबा बांसिन सुबुंफोरानो साख्रि बा आबादफोर बायदियाव ओ मावनायखौ नुयो नालाय बेनिखायनो बेफोराव एसेबां गोसो होनायखौ नुवा आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंनाव ओ बैसागु बोथोरफोराव जोङो गोदो जेरै मोसौफोरखौ गोब बां जोङो बरायोमोन बा बिसोरनि फुजा बायदि खामोमोन बिब खौबो जोङो नुला आरो जोङो दानि समाव ओ बांसिनानो मानो बुङोब्ला जों मोसौफोरखौबो फिसिनायखौ खम जालांबाय। आरो जोङो मोसौफोरजों आबादफोर मावनायाबो एसे खम जाबाय नालाय बेनि खायनो जों मोसौफोरखौ फिसिनायखौबो नुनो थांला आरो। बांसिन जोङो ट्रेक्टर बायदिफोरजोंसो हेवो नालाय बेनिखायनो मोसौनि बैसागुखौबो एसेबां फालिनायखौ नुला आरो खायसेखौल' जायहा औ न'खराव मोसौफोर दङ बा मोसौ गाय बायदिफोर दङ बिब्दिखौल' फालिनाय नुयो आरो बेबायदिनो जोङो ओ मोसानाय बुङोब्लाथ' गोबां जेरै खेराइ बा आरो बागुरुम्बा बायदि दङ। बिब्दिनो मोसानायनि अनगायैबो जोङो ओ जानाय लोंनायावबो जोङो गोबां जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ जेरैबायदि अनला ओंख्रि, सबाइ ओंख्रि, साम' ओंख्रि, नार्जि ओंख्रि बिबदिनो बायदि दं आरो। ओ बेफोरखौ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा ओ नोंथाङा जि फोरमायलांबाय दानाय लुनाय बेफोरबो जोंनाव एसे खम जाय आरो। गोदोसो जोङो आइजोफोरखौ ज' ज'यै हानजा जनानै जोङो बायदि दख'नाफोर दानाय बा आर'नाइ फालि बायदि दानायखौ नुयोमोन आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला बिब्दिफोर दानायाव जोंहा समाबो गोबां नांगौमोन। आरो
उम।
ओ खुन्दुंफोराबो गोबां नांगौ जायोमोन आरो लांगाफोर दायोब्लाथ'। आरो गोबां खस्थ'फोरबो दङमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव ओ बिब्दि दानायखौबो एसे खम नुसै आरो मेसिनफोरजों दानाय फोरखौ बांसिन गाननायफोरखौ नुयो आरो।
औ।
औ नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
ओ नोंथां औ औ। जोंनि हारिमु होनोब्ला जोंहा ओ दानाय लुनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओ बिथिङाव माखासे हारिमुफोर जा नुनो मोनो जेरै जाय जेरै हागौ जों हारिमुखौ सिबिनाय बा फोथांनानै जोङो लाखिबोखादों गोदोनिफ्रायनो। जेरैहाय जोंहा ओ गोदो गोदायनि जोंनि हारिमु सिबिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो आ‌ जेरैहाय थाख्रि फाल्ला आरो खेमथा गाउन होननाय जोंहा दङमोन। जेरैहाय जोङो आ माखासे हाबा हुखा बा फेस्टिभेलफोरावहाय बेखौ दिन्थिनाय जायोमोन। दा थाख्रि फारलाखौ थावख्रि लुनाय बायदि गिदिं गिदिं मोसानायनि थाखाय जोंहा बेखौ थाख्रि फाल्ला होननानै बुंनाय जादों। बेनि उनावहाय फैबाय जोंहा जाथ्रा गान दिन्थिनाय। बैफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिमुफोर जोङो बेखौहाय दिन्थिनो हादों। बिनि उनाव ओ एकटिनिया जाय सासे सुबुङानो गुबुन गुबुन महर लानानै ओ फाव खालामना दिन्थिनाय जायो। बेनि उन-उनाव फैबाय जोंहा थियाटार। थियाटारनि गेजेरजोंबो जोंनि बर हारिनि जेरै ओ संसार जानाय दोरोङारि खान्थि माखासे नेम आसार खान्थिफोरखौहाय मावनाय दांनाय बेफोरखौ जोङो ओ थियाटारफोरनि गेजेरजों गुबुननि सिगाङाव जोङो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिबोदों। बिनि उनाव जोंहा फैयै फैयै बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिंफोरावहाय जेरै हारिमुनि ओ ओ सावथुन मुलुगसिम जोंहा आगान होफैदों। सावथुन मुलुगनि गेजेरजोंबो जोंहा जोंनि हारिमुखौ गुबुननि सिङाङाव जों फोरमायबो ओ दिन्थिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि अनगायै जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंखायो जोंनि दोरोङारि मोसानाय। जेरै बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय ना गुरनाय मोसानाय बैफोर मोसानायनि गेजेरजों जोंहा दिनै मुलुग दरबाराव जों बर हारिनि मोनसे मोसानाय होननानै जों सिनायथि होनो हादों। जेरै दाखालैसो जानानै थांनाय जोंनि बागुरुम्बा दोहौ। बेनि गेजेरजोंबो जोंनि बरनि हारिमुखौहाय जोंहा मुलुगनि गेजेराव जों दिन्थिनो हादों। दा बिदिब्ला आं नोंथांनियाव आ मोनसे कुइसन खालामनि नोंथां। ओ गोदोनि हारिमु सि सिबिनाय आरो आथिखालनि हारि हारिमु सिबिनाय बिनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर फारागथि नुदों नामा?
औ नोंथां ओ बिनि गेजेराव बो एसेबां ओरै फारागथिखौ नुनो थाङा आरो। जोङो नोंथाङा जि दा फोरमायलांबाय बिब्दिखौथ' नायोब्ला जो ङो गोबां दानि समाव जौगानायखौ नुयो आरो। बिब्दिनो जोङो बर रावखौबो गोबां जौगानायखौ नुदों आरो हारिमुनि फारसेबो जेरै मोसानाय। जानाय लोंनाय आरो अन जोंनि दा जोरोङारि ओंख्रि जाग्रा। अनला ओंख्रियाथ जोंना जि आइ टेक बायदिबो मोनदों। बिब्दिनो ओ जोङो आ‌ गोदोनिख्रुइ दानि समाव नायनो थाङोब्ला जोङो एसे जौगासिननायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ।
अह। दा बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ ए जेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा जोंना समाबो फैबाय?
औ नोंथां।
ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। हारिमुनि सोमोन्दै नोंथाङा नोंथांनिफ्राय गोबांथार मिथियै। गियानफोरखौ मिथिनो हाबाय साबायखर नोंथाङा।